औ।
दा नै जोङो टपिकआ जाहैबाय जानाय लोंनाय मोनथिबाय।
औ।
जानाय लोंनाय नि रायलायगोन आरो आङो नोंनाव सोंसै माखासेयानो होननायनि नों सोलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा जानाया जाहैबाय नों नोंथ' अमा बेदरखौ जाखायो।
औ।
अमा बेदरखौ जानायाव दा अमा बेदरखौ ओ नोङो खिथाना होदो एसे मारै मारै बानायो।
अनलाजों जेन'बा मा ओंख्रि
अमा बेदरखौ अमा बेदरखौ।
अमा
उम।
अमा बेदरखौ जों गिबियावनो बाजारनि ओमफ्राय लाबोगोरबाय बाजारनिफ्राय लाबोगोननानै जों बेखौ दै दैजों दै गुदुंजों सोरबा सोरबा सुयो आरो दै गुदुं माने रुग्रोनानै लायोब्ला साबसिन जायो आरो।
बेनिफ्राय सु-सुनानै लानानै एखौ जोङो ओ फासावनो जोङो साराय जानबाय साराय जाननानै थाव सेरबाय थाव सेरखांनायनि उनाव बेहाय जोङो ओ सामब्राम गोजा बानलु बिदिनो हरबाय बिनि उनावहाय बेखौ एसे एव खांनानै अमाखौ होबाय अमाखौ होनानै एव बाय एवनानै बिदिनो दसे खोबथ'बाय बिनि उनावहाय खोबखांनायनि उनाव बोखारफि नानै संख्रि, हालदै, सामब्राम गुफुर आररि माखासे मस्ला देनानै लानायफोरखौ होनानै जोङो ए संख्रि, हाल्दै एरि होखांनानै मोजाङै एरनानै खोबफिनबाय बिनि उनावहाय मोनसे दसे एसे खामहां खामहां एवनानै दै होबाय आरो ओमफफ्राय दै होनानै बेखौ दै फोराननानै उनावहाय बिनो अमा फ्राय जाबाय आरो
औ
ओ
बे ओमफ्राय माबायदि गोथाव मोनजायो बिदि बानायब्ला
अमा अमा अमाखौथ' बयबो जानो मोजां मोनखायो। ओ अमा माने गोथाव मोनजायो आरो
नोंथाङा ओमफ्राय अमानि अनगायै माखौ माखौ जानो मोजां मोनो?
ओ अमानि आं ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बर'नि ओंख्रि जेरै अनला, दाउ नारजि, अमा बेफोरफोरखौ गोथाव मोनो आरो
थिगानो दङ नोंथां बे ओमफ्राय दाउ, दाउफोरखौ सबायफोरजों जायोबाथ गोथाव मोनजायो
औ औ मोनजायो
आरो अमाखौबो सबायजों जायो।
औ
बर'फोरनि बे बर'फोराथ' अमाखौनो जायो बांसिनानो
औ
उ न'आवबो दंना अमाया नोंसिनाव? ए थिखानो दं थिखानो दं नोंथाङा बिदिनो जानांगौ दा जानाय लोंनाय होनबाथ गोबां दङ बेदरल नङा मिरामिस दङ जेनबा मैगं-थाइगंफोरखौबो जोङो बिदिनो अबेबाबा मैगं गोथाव जेननो बर'नि माखासे बयबो जाग्रा जेन'बा इबो दंबावो ओ जेनेबा थास बिबार ना बेजों जाबाबोथ
गोथाव औ गोथाव जायो।
आरो नाफाम दङ नाफामखौथ' जायो। औ बे अनलानि बागै एसे खिथाना होलाय जानाय अमा अन अनलाखौ बोरै बोरै बानायो?
औ। अनला ओंख्रि होनोब्ला बियो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिखा गुबै ओंख्रि।
ओ बेखौ जों गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय बे माइरं सोमनायखौ जों बोखारनानै उवालाव देयो गुन्दै अन जाजासिम। बेनिफ्राय जोंना अनला ओंख्रिया खारै नङाब्लाथ' जाखाथारा। बेखायनो जोङो फस्ला थालिर फस्लानि खारैखौ जों बाहायो बांसिनानो।
औ औ नोंगौ।
उम बे थालिर फस्ला खारैखौ बोरै बानायो होमबा बै थालिर मोदोम थायोना बेखौ फिसा फिसा फिसा माबा खालामनानै दानफ्लेनानै फोरानो। जेब्ला बे फिसा फिसा रानख्रेबथारो अब्ला जों बेखौ सावो बै हाथ'फ्लाखौनो जोङो खारै सरो।
औ नंगौ नोंथां।
उहो उम बेखौ जोङो रेडि खालामनानै लाबाय खारैखौ। बेनि उनाव जोङो साराय जानबाय ओमफाय थाव सेरबाय बिदिनो सामब्राम हरबाय। अनलाखौ जों बांसिन जानो दाउजों जायो। दाउ दाउजों दाउखौ एवग्रोबाय दाउखौ एवग्रोनानै संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौ होजोब्बाय। बिनाव होखांनानै जोङो दै होयो बे गोजौजासिम जोङो दोनो जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो बाव हाय अन गुन्दैखौ सारनानै होयो। बेनि उनावहाय जों खारै होयो आरो बेनि उनाव अनला ओंख्रिया जायो।
औ औ। ओं अनलाखौ अन-अनलायाव खारै-खारैथ' होयो ना?
औ।
औवा मेवाइफोरजोंबोथ' जाजायो।
औ औ।
ओमफ्राय इयो निरामिस जानायावलाय बे माबाफोरखौ पनिरफोरखौबो जा पनिराबोथ' गोथाव जायो?
औ गोथाव जायो।
औ आरो इ निरामिसनि गेजेरावथ' बर'नि ओंख्रियाथ' बर'नि ओंख्रिफ्राथ' गोबां दंथारो निरामिस जानायावबो। जेरै सिबुंफोरखौबोथ' जायो गोथावनो। उम उम एवनाय आरो मा मा मोनथिबावगौ नों ब इ निरामि
लाय दं लाफा दं। आरो जोगोनार बिजौ बेफोरखो जायो मा होनोमबा जोगोनार बिजौआथ' जों थाखाय भिटामिन गोथां मैगं थाइगं जाय मोजां। जायो उम द फाथो दं
जोंनि बर'फ्राथ' बेखौ जायो।
ओ उम।
फाथो फाथो गोखा।
आरो नोंथाङा जानाय फोरोंनायनि बागै एसे मा मा मिथियो?
आंथ' ओरैनो मिथिनायावथ' गोबां दङ बुंजोबनो हाया एनै मोनसे मोननैखौ मोसै आंबो बिदिनो जोंनावथ' दा बर'फोरनाव बिदिनो जोङो गुबुनफोरबायदि मस्ला थस्ला होनानैबो जा हाया बर'फ्रा जोंनि बर' आरो बेयाव जेनेबा ओरैनो। बोरमा-बोरमाफोरखौबो जायो। जोंनि बर'फ्रा बोरमा बिदिनो बोरमाजों आलुजों। नङाबा बोरमा एवनाय। बिदिनो हाबा हुखाफोर जायोबा। हाबा हुखायावबोथ' जोंनिथिं अमायानो बांसिन सोलियो। अमाखौनो जायो आरो लोगोसे दाउ दाउखौबो बा ओ दाउ खौबो होयो आरो हाबा हा जो बर'फोरनि हाबायाव
औ।
जानायाथ' नों बेदरबो। दङ आरो निरामिसबो दङब्लाथाय बुंजोबथ' हाया जाहैबाय होमबाबो। बिदिनो जोंनि। दम बर'फोरनि एकदम फार्स बयबो बांसिन मोजां मोनायानो जाहैबाय। अमायेनखा हबा नोंथां औ अमायेनखा। अमाखौनो बयबो बांसिन मोजां मोनो। लोगोसे आरो न'आव फिसिनाय दाउ न'आव फिसिनाय दाउखौ। सोरबा बिदिनो अनलाजों जाबाय। नङाबा सोरबा बिदिनो एवनानै जाबाय। आरो अमाफो बेखौबो अमा जायोबाथ' बिथै आरो बिबु। बांसिन बर'फ्रानो बे मानि बिबु बिस्रिखौ मोजां मोनो आरो। रामिस बुंबाबो। औ निरामिसबाथ' गोबां माबायो खिन्थु। जेसेबां बर'फ्रा जायो खिन्थु मस्ला खम जायो आरो। बर'फोरनिया बिदिनो मस्लाफोरखौ गुबुन हारिफोर बायदि मस मस्लाखौ होआ बांद्राय बा मस्ला खम होनानै बानायो। गोथाव मोनजायो आरो गुबुनफ्राबो। सोरबा सोरबा बिनो ओ बर'फोरनि बे अमा संनाय आरो जेनेबा ओंख्रि जेनेबा जे-जेनेरेलि संनायफोरखौ मोजां मोनो मानो होनबा जोंनियाव और मोस थस्ला थस्ला होनाय जाया नालाय ओंखायनो। बांसिन बेखौ मोजां मोनो आरो। दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे बे बाथ्राफोरखौबो मिथिबाय बे जोंनि बर'फोरनि मारै-मारै जानाय मानाय जेनेबा दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय अमाखौथ' अमा। मोजां मोनो होननानै आरो दाउ-दाउखौबो जायो ओमबा आरो अनलाखौ बोरै बानायो नोखानि फ्राय गोबां मोनथिनो मोनदों आरो जेन' बा उम नारजिखौबो मोन-मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आरो ओ लोगोसे लोगोसे जानायनि खेथ्रआवथ' बेनो जाहैबाय-जाहैबाय
औ
इयुनाव दा नोंनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जबोर गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'निसै नामा दोनथ'नोसै।
औ दे
बेनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोनबाय
उनाव रायलाय जासिगोन औ दे।